औ औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ बेलासिनि गोजान बेलासि गाहाम हामबाय सिम जासिहरनाय जाबाय न म जादोंना।
औ खोनादों।
औ आं दा नोंजों मोन‌। मोनसे आयदानि सायाव सावरायनाया नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा बुंनो हागोन ना।
औ औ नोंथां
साननाय आयदाया जाहैबाय आबहावा। जों सानफ्रोमनि हेफाजाब होदों। एबा आब' जों आबहावानि सायाव सोनारनानै माबायदि थांनानै थादों बे बेफोरनि सायाव फंनैसो सावरायनोसै नङा होमबा।
औ नोंथां
आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जों नुबाय थानाय। जायनि सायाव जों गोदोनिफ्रायनो सोनारनानै थांनानै थाबोदों बेखौनो आबहावा होननानै बुङो नङा होमबा।
औ
आबहावाया जाहैबाय जोंनि सोरबिथिं। जिउ जों जोंनि थांनानै थानायाव सानफ्रोमबो जिउआव जों मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव सोलारनानै एबा जों आबहावानि आबहावानि सायावनो सोनारनानै जों गोदोनिफ्रायनो थांनानै थाबोदों। एबा सुबुङा जोनोम गोजोननाय समनिफ्रायनो एबा मिथिस' हायै समनिफ्रायनो जेरै जों मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव सोनारनानै। थांनानै थाबोदों बेबायदिनो आबहावाया जोंनि थांनानै थानायाव गोबां बिहोमााबदों आरो
ओं
दा आथिखालाव जोंनि सुबुं माहारिया ओम गोदोनि गोदोनि सुबुंफोराथ' बांसिनै मिथिंगायारि समफ ओ बिदिनो आबहावा नि सायावनो सोनारनानै गावसो नि जिउखौ खुंबोदोंमोन गावसोरनि गासै गोनांथि थिखौ गोदोनि सुबुं माहारिया मिथिंगायारि सम्पनि फ्रायनो बुथुमनानै लादोंमोन जेरैहाय थानो थाखाय अ बा लुनाय बिदिनो बिसोरना आरि बानायनाय ओ जुनानै लानो थाखाय ब नायनाय आरो गावसोरनि लोमजानाय साजानाय बायदि बायदि हाबाफारिफोराव बिसोरो गोदोनि दिनाव सुबुंफोर बाहायनानै मिंगायारिफोर सेर सारनाय थांनानै थाबो मोननाय
उम
दा गोदो समावथ' जेबो इसेबां माने जेबो जेंनाबो जायामोन आबहावाया गोदोनि समाव बांसिनै रैखाथियै दंमोन जेरै दोनि सुबुंफ्रा आबहावा एबा मेंगानि सायावनो सोनारनानै जानानै सोनारनानै जिउ खुंबोनायलाय ओ मिथिंगायारि सम्पदखौ जोबोर अनसि अनसि बाहायनाय बाहाय मोन नानै जों खोनानो मोनो जे रै जों रग' बादिफोर जायोब्ला जोङो ओ मिथिंगायारिनि सम्फदनिफ्रायनो जोङो सुबुं मुलि बाहायनानै बायदि बायदि फिसा फिसौ बेराम आजारफोरखौ जों गोदो फामना लायो बेखायनो गोदो सुबुंफोरा मिथिंगाखौ जेबो खहा खालामामोन जों उनाव ओ जेबो जे आथिखाल एसे मानि आ आथिखालनि बायदि जेबो जेंना जायाखैमोन होननानै जों खोनानो मोनदों आरो दा नोंथाङा बे आबहावानि सायाव फंनैसो थो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा उम एसे सिगाङाव बुंलांनाय जा बाथ्राफोर बेफोरो गासिबो नंगौ जेनेबा गोदोनि दिनाव माने आबहावाया एसेबां मानि खहा जायाखैमोन ओ मा होनो आथिखालनि दिनाव आबहावाया गोबां खहा जासै ओ जेरै जेनेबा ओ मान थि ओ मानसि माहारि जेनेबा अनजिमाया बां ओ बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा जेनेबा ओ हाग्रा सिफायनानै मा होनो हादान खुलियो जेनेबा मानसिया थाग्रा खुलि बानायो बेयाव जोंनिया मा होनो हाग्रा सम्पदा ओ खहा जायो आरोना नोंथां ओ बेफोरनि अनगायैबो जेरै मा होनो ओ हाग्रायाव थानाय जेनेबा बिफां लाइफांफोरखौ माने ओ मानसिफोरा माने ओ थांनानै माने बायदिसिना माबा बुस्थुफोर जेनेबा खालामनानै लानो थाखाय माने दानफायनानै लायो जेनेबा दानफायनानै लायो। ओमफाय जेनेबा माने बिफां गायफिन मेन बिफां गाया आरो ओमफ्राय बेफोरबायदि ओ जेनेबा ओ मिथिंगा नोंथाङा बुंलांदों जेरै गोदोनि दिनाव बांसिन रैखाथि होयोमोन ओ बिनिखायनो माने आ आबहावायानो जोंखौ रैखाथि होयखायनो जोंबो माने आबहावाखौ मोजाङै लाखिनांगौमोन ओ बे बाथ्राया नोंगौ।
उम।
जेनेबा ओ उम खम खम माने खम मिथिंगायारि सम्फद गोदोनि दिनाव बाहायोमोन आथिखालनि दिनाव गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनसै बिनि जाहोनावनो माने आबहावानि
औ
ओ आबहावा होनोबा जोङो आबहावायारि सम्पद होनोबा जोंहा जेरै ओ दो बै ओ बारहा बेसोर मोन्थामखौबो लाफानाय जायो। ओ आथिखालाव दैखौबो गोबां माने सुबुंफोरनि मावथायनि गोबां गाज्रि मावथायाइनि जाहोनाव माने दैयाबो ओ गाज्रि दै सम्फदआबो माने गाज्रि जासै आरोना नोंथां। जेरै गोदोनि दिनाव माने ओ आबाद फोथारफोराव जेनेबा ओ न'नि ओ न'नि हासारफोर बेफोरखौनो माने सारनानै माने आबादफोरखौ खालामोमोन आथिखालाव माने ओ इउरिया हासार बेफोरबायदि ओ‌ हासार बाहायसै ओ बेफोरबायदि बाहायनायनि जाहोनाव माने ओ उम मा होनो आबादफोराव आबाद फोथाराव बेफोरबायदि बाहायनायनि जाहोनाव माने आबाद-आबाद-आबादा जेनेबा मोजां जायो थेवब्लाबो माने हानि उम‌ हानि गुना मोजां जाया आरोखि माने गाज्रि जालाङो। उम बे-बेफोर जेनेबा आबाद फोथोराव सारनाय जेनेबा ओ हा उम जेनेबा हासार हासारनि माने बेयाव दैफोरा गोजावबोनानै माने दैमाफोरजों गोरोबहैनानै माने दैया गुबुंले जायो आरो। ओ बेनि अनगायैबो जेरै खल मा होनो गिदिर गिदिर इन्डासट्रिफोरनिफ्राय दिहुनहर नाय गारजि दै बेफोरखौ माने दैमाफोराव मा होनो आगारहरो। जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो सुबुंफोरा बाहाय खोन्दा गारजि गारजि जाबोर जो थोर जेनेबा प्लास्टिकफोर बेफोरखौ माने ओ जामफै जामफैफोराव जेने‌ फोजावहरो मा होनो द्रेन फोराव टाउन फोरनिफ्राय ड्रेनफोराव फोजाव-फोजावहरो बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो। बेफोरजों माने दैया गेब्रेङो बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा आं एसे सिगाङाव जा फोरमायलांदों बियो जेनेबा सुबुङा मावनायनि गेजेरजों जायो गेब्रेंनाया बेनि अनगायैबो जेरै मिथिंगायारि फोर गेब्रेंनाय दैयाव माने मिथिंगायारि माखासे गेब्रेंनाय बेफोरबो फैयो आरो।
औ
बेनि अनगायैबो जेरै बार गेब्रेंनाय। जेनेबा गोदोनि दिनाव माने मिथिंगायारि गोदोनि दिनाव माने गोदोनि सुबुंफोरा माने गोजान गोजान आइथिंजोंनो थाबायनानै दावबायोमोन आरोना आथिखाल खालनि दिनाव माने टेक्न'लजि जौगानायजों लोगोसे दिहुनजानाय जेरै गारि मथ टर गोबां सालायसै आथिखालाव। बेनि अनगायैबो गिदिर गिदिर खलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय जेनेबा उखुन्दै। माने बेफोरजों माने बारा गेब्रेङो आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो जेरै मानसिफोरा सावनाय जाबोर जोथोर प्लास्टिकफोरनि उखुन्दै बेजोंबो बारा गेब्रेङो। हा गेब्रेंनाय होनोबा जोंहा जेरैहाय आं दहाय बुंलांनाय
औ नंगौ।
आबाद फोथाराव सारनाय इउरिया हासार फोर जेनै हा गिसि गालांनायफोर बेफोरजों हाया गाज्रि जायो आरो नोंथां बेफोर माने गासिबो सम्फदफोरखौ लानानैसो मोनसे आबहावा जायो जेनेबा ओमफ्राय जेनेबा बेफोरो जोंखौ माने रैखा खालामोनि थाखायनो जोङबो बेफोरखौ मोजाङै लाखि आखिनाया गाहाम होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ नंगौ
ओं
ओ
नोंथांङा बेफोरनि सायाव माबाफोर फोरमायबावगोन नामा खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ